हेल' नोंथां
खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
ओरैनो दङ' नामा नोंथाङा दा?
दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां औ नोंहालाय
ओ आंबो ओरैनो दंथ'यो‌। नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो फ'न कल खालामनाय जादों। आयदाखौ खोन्थाना होखानोसै आङो आयदाया जाबाय माने जोङो दानि बे दानि बे गोदान मुगायाव माने मबाइलनि बाहायनाया माबायदि जानांगौ आरो माबायदि बाहायबा जोंहा माने मबाइलजों बो खैफोद फैगोन। बेफोरखौ माने एसे सांग्रांथिफोर होनाय मानाय बिदिनो बेखौ सावरायनो नागिरदों आरो नोंथाङा एसे गावनि मोनदांथिखौ होनग्रोदो ओमफाय आङो नोंथां होनखांबा आं होननोसै आरो।
फनबो होननानै मिथिनाय जामबुं ओ बेखौ होननानै बुङोब्ला माने ओ मबाइल फनाव माने फारसेथिं मोजांबो फारसेथिं गारजि आरोना। ओ फारसेथिं मोजांखौनो होनग्रोनोसै नामा गिबियावनो
ओ औ दे
गिबियाव मबाइल फन होननानै बुङोब्ला माने फारसेथिं मोजाङावहाय माने ओ मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला माने ओ मोजां। माने मबाइल फ'ना जोबोद मोजाङानो आरोना। गिबियाव माने दानि जुगाव माने गोबाङानो माने ससियेल मिडियाफोराव माने गोबाङानो माने रां आरजिनोबो हायो। माने दिन्थिफुंनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनानै माने रां आ आरजिनोबो हायो आरो गावनि जा रोंगौथि बेफोरखौ माने नोबा फोरमायनोबो हायो। बिदिनो
मबाइल फननि गेजेरजों माने जोङो गुबुन दाबसे जायगा फोर बिदिनो सोमोन्दोआव थानाय फेमिलिजोंबो माने बेरायनानै माने गावनि लारायन'खौ माने खबर लालायनो हायो जेरै नाथाय दा मबाइल जानबुं होननाय लोगो लोगो माने आंनि आखायावनो दा थासै आरोना। खम बिदिनो गंनै बा गंथाम बेयो मबाइला थाथारसै आरोना दानि जुगाव। बिदिनो खौरां मिथिला बायनायाव गोबांनो थिग बेबायदिनो माने गारि होननाय बुङोब्ला मे मबाइल फनाबो माने जोंनि थाखाय मोनसे निसा बायदि आरो ना माने जायखौ मोजाङै बाहायनो रोङा मोजाङै मोजाङै सोलिलांगोन आरो जाय खौ मोजाङै बाहायनो रोङाबा बियो माने गाज्रिजों सोलिलांगोन जैरै मबाइल फननि गेजेरजों माने गोबाङा गाज्रिबो जायो बिदिनो गेमफोर गेलेनाय बायदिजों गोदोसोनानै थायोब्ला बिथांमोननिया माने गाज्रियाव थाङो आरोना आरो बिदिनो मबाइलाव माने बिदिनो बाइदिखौ नायनानै माने ससेल मिडियाआव माने गोदोसोनानै माने मबाइल खौ नायबाय थायोबा बे गाज्रि गोलैनांगोन आरो ना गेमफोर गेलेनायफोरजों माने गाज्रियाव गोगलैनाङो नंगौबो गोबां बेफोरनो आरो मोन ना नोंथां आंनि मोन्दांथियाव खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
औ अब्ला नोंथाङाबो नोंनि मोन्दांथियाव एसे बुंदो दे
ओ मबाइला माने फारसेथिं माने मोजां फारथिं गाज्रि हेल' खोनादोंना नोंथां मबाइला माने फारससिं मोजां फारसेथिं गाज्रि माने
औ औ